हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा आंनो कल खालामनाय जाहोना मामोन ओ फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों बे आयदानि मुङानो जाहैबाय फिथाय औ फिथाइ सामथाय फिथाइ सामथायाइनि सायाव सावरायनोसै बा जागायनोसै औ औ दे होमबा जों जों जानाय एबा जायोबो फिथाइ बेबायदि मोनो नङा होमबा जेनेबा जों दा औ जानाय जानाय फिथाइ होनोब्लाथाय जों जेनेबा खान्थाल दा खान्थाल मोनो दैज्लां बोथोराव सरासनस्रा दैसां दैज्लां बोथोर होनोबाथाय दैज्लां बोथोराव जों खान्थाल खान्थाल फिथाइ मोननो हायो जाग्रा फिथोराव खान्थाल फिथाइ मोननो हायो थाइजौ फिथाइ मोननो हायो लेथुखु फिथाइ मोननो हायो बेबायदिनो सुमफ्राम फिथाइ मोननो हायो आरो बेबादिनो आपेल आपेल आंगुर बिफोरखौबो मोननो हायो बेनिफ्राय बेबायदिनो दा ओ दा बे बोथोराव मोनि आलदा गुबुन गुबुन फिथाइफोरबो मोन ओ फिथाइफोरबो थायो। जेखो जोङो मेसें बोथोराव मोननाय जायो।
नंगौ नंगौ।
जों मोनफ्रोमबो उमह मोनफ्रोमबो बोथोराव बे थालिर फिथाइ दङ मैदुगुल फिथाइ दङ बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो ओ मोनफ्रोमबो बोथोराव मोननो हायो आरो दा नै दैलां बोथोराव मोननाय होनोब्लाथाय बिखि गय फिथाइफोरखौबो दैलां बोथोराव मोननो हायो।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो जों गय फिथाइफोरखौ जोङो ओ न'आव जानो एबा जोङो फालांगि खालामनो बेफोरावबो बाहायनाय जायो। एबार सो जो मो खायसे सुबुंफोरा आरो बेबायदिनो खान्थाल फिथाइफोरखौबो बा थाइजौ फि फिथाइफोरखौबो बेबायदि द फालांगिनि थाखाय खामो
बाहायो आरो ना।
औ हायो बिदिनो थालिर थालिरफोरखौबो बाहायो बेबायदिनो हान्थामेला बा न'आव जानोबो न'आव जानाय नि अनगायैबो बिदिनो फाननाय फालांगियारि उमह बेबायदि औ।
औ जोंनिया ओ फिथाइ सामथाइया जों ओ फिथाइ सामथायाइखौ जानानै जोङो हेल' नोंथाङा मायबा होननो नागिरदों नामा? होनग्रोनाय होनबा।
नोंथां आं नोंथांखौनो सोंनो नागिरदोंमोन बेबायदिनो नोंथाङा बिदि फिथाइफोर खौ मोजां मोनो माबायदि फिथाइफोरखौ जानानै मोजां मोनो माबायदि जायो बेबायदि नोंथाङा फोरमायना गोसो
औ नोंथां आंथ' फिथाइफोरनि गेजेराव ओ जोंनि भारत हादराव जों गोबां फिथाइफोर मोननो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय फिथाइफोर ओ नोंथाङा दानिसो एसे बावै मख'बाय फिथाइफोरनि मुंखौ आं बेफोर मख'नाय फिथाइफोरनि गेजेरावनो जा थाइजौ ओ फिथाइ ओ जोंखौ जायखौ जोङो ओ फिथाइफोरनि राजा होननानैबो मिथियो बे फिथाइखौ आं जानो जोबोर गोथाव मोनो आरो ना। ओ बेखौ जोङो ओरैनोबो जाजायो जोङो मोननाय ओ मोननायखौबो जाजायो बिनि उनाव जोङो ओ थाइजौ फिथाइखौ गोथां समावबो जानाय जायो आरो जों थाइजौ फिथाइनिफ्राय आ सारबो बानायनानै जोङो जानायखौ ओ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो थाइजौखौ खाजि हानानैबो जोङो जानो हायो बेनिखायनो आं थाइजौ फिथाइखौ जानो जोबोर गोथाव मोनो। उम आरो जोङो ओ थाइजौ एबा जा नारें खमला बेफोरनिफ्राय जोङो फिथाइफोरखौ जानानै जोङो गोद थाव ओ थावनायबो मोनो लोगोसे नो जोङो फिथाइ सामथाइफोरनिफ्राय जोङो भिटामिनबो मोननो हायो जेरै जोङो नारें खमबलानि खमलानिफ्राय जोङो सि भिटामिन मोननो हायो आरो गोबां फिथाइफोरनि फ्राय जोङो ए बि सि बेफोरबायदि गोबां ओ जोंनि देहायाव नांगौ जानाय भिटामिनफोरखौ जोङो
फिथाइ सामथनिफ्रायनो आरजिनो हायो।
मोननो बे आरोना जोङो हाथाराब्लाबो जोङो सब सप्तासेयाव ओ जोङो बेफोरबादिनो थाइब्रै बा थाइबा बिदि जोङो जानांगौ होननानै आं सानो आरो। बिनिफ्राय ओ जोङो फिथाइफोरखौ जोङो आ थिखालाव ओ गोबां जोंनि आसामावबो जोङो गोबां फिथाइफोर मोननो हायो जेरै ओ आं जोंनिया कम कमला बिनिफ्राय जोंनिया तरमुस दड्रागन फिथाइ बेबायदिनो गोबां फिथाइफोर मोननो हायो जोंनियाथ' दड्रागन फिथाइया जोंना गोदोनि समाव गैयामोन बियो गोदानैसो फैनाय मोनसे फिथाइ बियो माने जोबोर गोथाव। फिथाइ आरो जायनि बेसेना जोंनिया हाथायाव ओ पार केजि जोंनिया से केजियाव जोंनिया ओ दाइनजि रांहालागै जोंनिया थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आर ना माने जोबोर ओ बेसेन गोसा जायो बे फिथाइया बेनि अनगायैबो ओ नोंथांमोननि न' न'आव बे फिथाइफोरनि मा मा बिफ बिफांखौ मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
सरासनस्रायाथ' जोंनियाव बेबायदिनो फिथाइ सामथायाइ होनोबाथाय गासिखौबो लानानै ज जिहेतु आं नुबाय थानाय जोंहानि न'खरावहाय बिदि दा दा फिथाइ जानाय सोलिबाय थानाय बिदिनो खान्थाल फिथाइ दङ। ओमफ्राय बिख लेसु फिथाइ दङ। फिथाइ गैयााद लेस जुआथ' दा फिथाइनि बोथोर नंला जिहेथु दंफां दं आरो। ओमफ्राय बिखि थालिर दंफांफोरा दङो ओमफ्राय बिखि थाइजौ दंफांफोरा दं गय दंफां फोरा दंफांफोरा दङो नालेंखर दंफांफोर दङो। बिदिनो एखे नारें हमलायनि दङ बिदिनो खारजि फिथाइ जों जिहेतु खारजि फिथाइ जानांगौ नङा होमबा खारजि फिथाइखौथ'बो दं। बेबायदिनो ओ मैदुफुल फिथाइफोराबो दङो बिदिनो ओ बे रैमालि रैमालि फिथाइफोरावो दङो बिदि गोबां फिथाइ दङ आरो जोंहा जेहेथु जायफोरखौ जों जोङो जाबाय' न'खराव जाबाय थायो बेफोर' फिथाइ दंफ्रामजोबो होनना बुंनो हायो।
नंगौ नंगौ नोंथाङा औ। नोंथाङा भारताव मोननाय गोबां फिथाइफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै बांसिन थाव नायबा साबसिन मोनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
बेयो बोथोर लाना बोथोर जायो नोंथां बे जेनेबा दामै ज बोथोर होनोब्ला बे' मेसें बोथोरावथा आरो फिथाइफोरनि राजा होननानै जायखौ मिथियो जों थाइजौ होननानै थजौ थाइजौखौनो गोबांसिन मोजां मोनो। गोथाङै बा गोमोनै बा गोरलैयावबो आसार खालामनाय बेबायदि मोनथाम रोखोमाव जायोना जोङो। जानो मोजां मोनो आरो आं थाइजौखौ। बेनि अनगा ओ मे-मेसें बोथोर होनोब्ला गुबुन फिथाइफोरा फैयो जेनेबा थाइजौखौ जिहेथु मेसें बोथोर राव गोबां रो गेबाङै गोबाङै मोननो थाङा बेनिखायनो जों औ मेसें बोथोराव गुबुन फिथाइफोरखौ जानाय जायो जों।
औ जोङो बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथायाइखौ जोङो ओ न'आव जानायनि सोलायैबो जोङो थुगि फोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो ना? औ औ। बिनिफ्राय ओ जोङो फिथाइ सामथाइखौ जोङो आथिखालावथ' जोङो ओ गुबुन हादोरनिफ्राय फैनायखौनो जोङो जेनेबा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मेडिसिन बा-बाहायनाय जोङो फिथाइफोरखौ जोङो आथिखालाव बांसिन मोनजानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो जों जायनि जाउनाव जोंनिया फिथाइ सामथाइफोरखौथ' जोङो मोजां मोजां साफा साफा नुयो नाथाय बेखौ जों ओ गोबां मेडिसिन एबा गोबां मुलिफोर होनानै फेदेरनाय जायो बेनिखायनो जोङो बेखौ जानाया एसे ओ देहानि थाखाय गाज्रि जानानै फैयो आरो औ। ओ नोंथाङा
नोंथाङा बेफोर जे ओ बाहेरनिफ्राय लाबनाय मुलि होनाय फिथाइफोरनि सोलाइयै ओ नोंथाङा माबायदि फिथाइखौ जानांगौ होननानै नोंथाङा सानो?
आंथ' आंथ' बेबायदि ओ बाय-बायहेरनिफ्राय जों जिथु फालांगि खालामनायाव लाना फैनाय बेफोरखौ बायना जास्लायस्लाय न'खर फोराव जों जि फिथाइ मोननो थाङो बा न खरफोराव जिखिनि फिथाइ थायो बेफोरखौ जानाया गाहामसिन सानो आरो ओ बेबायदिनो न'खरनि फिथाइखौ जानानै गाहाम मोनाब्ला गुबुननि सोरहानावबा न' खाथिफोराव सोरहानावबा दङबा बेफोरखौ लाबोनानै जानो हायो। बेनिफ्रायनो आरो जोङो न'आवबो गायना लानो हायो जों जिहेथु दंफां लाइफां गायोबा जोंनि ओ जोंनि बार आबहावाया मोजाङै थायो बेनिखायनो जों दंफां लाइफां जों लोगोसे फिथाइ सामथाइखौ मोनजाबाय, बेबायदिनो जों बेबायदि जागोन होनना सानो आरो आं।
ओ जों नोंथाङा दानिसो एसे सिगाङाव बुंलांबाय जे खान्थाल फिथाइ, जोंनिया खान्थाल फिथाइखौथ' जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जोङो भाजाबो जानो हायो होननानै आं खोनादों। जोङो गोरलै समाव बेखौ फाजाबो जानो हायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ गोथां समावबो जोङो जानो हायो आरोखि। गोथाङै जोङो फानलु संख्रिजों जोङो जानो हायो। बेनि उनाव जोङो ओ गोमोन जाब्लाबो जोङो बेखौ जानो हायो आरो ना।
औ।
ओ।
बे बेनि अनगायैबो खान्थाल फिथायखौ आं मोनसे जोंनि गोदोनिफ्राय मोनथिबोनाय बे मोनसे रोखोमै जानाय एबा लोंनाय होननांगोन रोसि बिदै लोंनाय बेखौबा जों जौ बानायनानै दोनो, खान्थाल फिथाइनि जौ। बेनि समाव बेखौ लोंनाय जायो होननानै आं इखौबो मिथिनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ आरोबाव खान्थाल फिथाइनिफ्राय जोङो बेगरखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओ बेगाराबो जोंनि महर जा जायो आरो आरो बाथोनबो जों जानायखौ नुनो मोनो। बेनिफाय ओ जोंनिया ओरैनो गोथाङै ओ खुगाजों अरना जानायनि सोलायै जोङो फिथाइ सामथाइखौ जोङो ओ जुस बानायनानैबो जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ जेरै ओ मेंग' जोंङो में गनि जा रोसि औ बेखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेनिफाय ओ दखान फाहाराव जे ओ बेफोरबायदि पेकेट बा बथलफोराव मेंग'नि रोसि जोङो थाइजौनि रोसि जे जोंङो मोनलोंङो बे माने ओ बे खौ लोंनाया गाहामना ओ मोजां नङा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोना नोंथां?
बेफोरथ' एसे जिहेथु जों ओ फालांगि खालामनो होनबाथाये फालांगि बेयाव जोङो गोबां बुस्थु ओ मुलाम्फानि थाखाय गोबां बुस्थु बायदिसिना बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो आं सानो आरो जों नुफेराखै बे बानायनायखौ थेवबाब्बो आं सानो आरो ना बेखौ बेफोरबायदि ओ जेनेबा प्लास्टिकआव पेकिं फायखानायखौ लों लोंनायनिफ्रास्राय जों थाइजौ दा जिहेतु बोथोरा थाइजौनि बर' थाइजौ जायो बे' न'आव मोननाय थाइजौ खौ जोङो जानायानो गाहामसिन होनना सानो आरो आं बे प्लास्टिकफोरनिया जिहेथु औ केमिकेलबो बाहायनो हायो बा गुबुन आलदा आलदा आलदा गुबुन आलदाफोर बाहायनोबो हायो आलदा बुस्थु बेनिखायनो नखराव थानाय फिथाइफोरखौ जानायानो गाहाम सानो
औ औ नंगौ अब्ला जोंनिया नोंथां समाबो जाबाय औ नोंथांजों रायलायनानै औ औ नंगौ नोंथांजों रायजलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां खुलुमबाय औ औ दे